हेलौ।
अ खुलुमबाय।
हेलौ।
हेलौ।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ। खोनादों। आं खोनादों।
औ खोनादों दे।
उफ्राय ओ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नों थांजों नोंथाङा दसे सावरायनो हागोनना? दा आङो मोनसे टपिकखो लाना सावरायनायदोंमोन जे ओ जोंनि बर'नि हारिमु। बे दामनाय देनाय
औ औ
दा बे दामनाय देनाय बर'नि हारिमु कालसार बे काल सारा बबे रोखोम बा माबे माबेनि जाहोनाव दिनै ओ गोमालांनो हमबाय दङ आ खायसे बर'नि हारिमुफोरा गोबाङानो गोमालांबाय दा बेफोर गोमालांनायनि गुबै जाहोनफोर सो जाहोनफोरखो सावरायनो हागोमोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनोखा बर' हारिमुनि सायाव माबाफोर बुंना हागोमोनना?
ओ बर' हारिमुनि दामनाय देनायनि सायाव नामा नोंथां?
आतसा
ओरैथ' औ खोनादों नोंथां
बर' हारिमुनि सायाव ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोमोन ना?
बर' हारिमुनि सायाव ओमबाथ' ओ नोंथां दामनाय देनायनि सायाव नामा नोंथां?
औ दामनाय देनायनि सायाव दा जोंनि गेजेराव बा। जोंनि समाजाव दामनाय देनायखौ जोङो आंखाल नुनो मोननाय जाबाय दा बेफोरनि मोननै सो जाहोनखौ बुंनो हागोन ना फोरमायनो हागोन।
औ बिबदिथ' जोंनाथ' गोदोनि दिनाव दामनाय देनायफोराथ' बिदिनो खाम जथा। सेरजा सिफुं बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना जेरावखि बैसागुबो बोथोरानो जा मानो जेराव मोस्रां जानायफोरावबो जोङो बे फोरजोंनो रंजानायखौ नुनो मोनोमोन दामनाय देनायजों आथिालनि मुगायाव जोंथ' आरो गोबां बेफोरबायदिनो दामजाग्रा बावाथ नानै दामनो हाग्रा बक्स आरि बेफोरबायदि ओंखारनायजों लोगोसे बेफोरखौ लानानैसो दाना ओंखारनाय जायो आरोना बैसागु मागिनायफोरावबो आं बेफोरबायदि नुनो मोनबोदों आरो।
आथसा।
नोंथाङा। बुंनो हागोन ना बेनि बागैनो आरो फंनैसो।
दा बे जिहेथु जोंनि गेजेराव दामनाय देग्राफोरनि आंखाल नुजागासिनो दङ। दा बेफोरखौ बांहोनो थाखाय। जों मा हाबाफारि लाजागोन
हाबाफारियाथ' खायसे खायसे जायगाफोरावथ' आरो दाना बेफोरबायदि माने बर' हारिमुनि बे दामनाय आगजुफोरजोंसो मोसानांगौ होननानैबो। अबावबा अबावबा लिरनाय थायो आरो ना। जों जुदि ओ जोङो बेफोरखौ जुदि ओ लाफिननानै दाबो जुदि ओ आगजुफोरखौ लाफिननानै ओंखारफिनोबा बेफोरबायदिनो सोलिलांफिनगोन होननानै आं सानो।
आतसा। दा ओरैनो जोङो बर'नि दामजु हिसाबै जोङो मा मा दामजु ओरैनो नुनो मोननाय जायो।
आं मुंफोरखौथ' बारा मोजाङै मोनथिजोबा जाखिनि मिथिगौ आं बेखौ बुंना होनोसै जोंथ' खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरखौ आं नुनो मोनो आरो। औ जाबख्रिं बेफोरबायदिनो जाबस्रिं
आतसा।
औ।
दा ओरैनो जों जिहेथु सेरजा। होयो नङा होमबा।
औ नंगौ।
बे सेरजा हुनाय बा खाम दामनाय नङा होमबा। दा ओरैनो जोङो सेरजा बानायनाय खामफोरखौ ओरैनो जोङो मा बेसादनिफ्राय जों बानायनो हायो ओरैनो दा बेनि सायाव माबाफोर बुंङो
सेरजाखौथ' माबायदि बानायो होमबाथ' आं बेखौ मिथिया नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ। दा जों ओरैनो सेरजा बानायनाया ओरैनो जोङो खायसे खायसे बुङो गोदो ओय सिजौ बोराय सि-सिजौ दंफां थाया होमबा। दा बे सिजौ दं फांनि गुदि गोदो बोराइ बोराय सिजौ दंफानि गुदिखौबो बानायनाय जायो होनना बुंदोंमोन आरो। ओमफाय फारसेथिं जोङो ओरैनो मान्दार बिफांखौबो जोङो मान्दार बिफांनिफ्रायबो ओ सेरजा बानायनो हायो होनना बुं सावरायनाय जादोंमोन आरो। दा आरो‌ फारसे थिं जोङो जिहेथु खाम दामनाय नङा होमबा। दाबे खाम फोराबो ओ मान्दार बिफांनिफ्रायनो जोङो दंफांनिफ्रायनो दानख'नानै बानायनाय जायो होनना बुंदोंमोन आरो। आरो जिहेतु बेयाव मोनसे दामग्रानि थाखाय जे मोखाङाव थानाय बिलाइ नङा होमबा। जाय दामो दा बेखौ जोङो ओरैनो मै सो बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो होनना फोरमायदोंमोन आरो।
औ औ।
दा मोनसे जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो आङो सावरायनो लुबैदों। बे गगोना होननाय बे गगोनाया थारैनो बर'नि हारि हारिमुनि मोनसे दामजु मोन ना?
गगोना होबा माबायदिखौ होनना नोंथांमोना एसे फोरमायना होनां
अ दा जोंनि जे थु जि आइ टेक मोननाय गग'ना नामा। गगोना जि आइ थेग मोननाय बर'नि दामजु हिसाबै नङा होमबा। बे बियो थारैनो जोंनि गोदोनि बर'नि मोनसे बर' हारिमुनि मोसाखावरिफोरा बाहायनाय दामजुमोन ना
औ ओरैनोथ' बेफोरो मा मा मा आगजु थायोबा मुंफोरा माखौ मा बुङो आं बेफोरखौ बारा मोजाङै मोनथिजोबा
अ आटसा दा ओरैनो जोङो मोसानाय होनना बुङोब्ला जोंहा बागुरुम्बा थायो ना होनोमबा
औ नंगौ
बिनिफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानाय आरो जों खायसे खायसे दौदिनि मोसानाय खेराइ मोसानाय नङा होबा दा बे बर'नि ओ आगु जिथु मोसानाय खेराइ मोसानाय दा बे खेराय मोसानाय सानाया दौ दिनि मोसानाय जिहेथु खेरायाव दौदिनि मोसानाय थायो नालाय दा बे दौदिनि मोसानाया जोंनि गेजेराव माबायदि सोमजिदोंमोन बिनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनो हागौमोन ना
दौदिनि मोसानायखौथ' आं दिनैसिमबो नुफेराखै मेगन जो आं नुफेराखै आरोना खिन्थु आङो बिदिनो ओ बिदिनो आङो बिदिनो ओ इन्टारनेट मुगा नालाय दाथ' बेफोराव आङो एसे नुनो मोनदों आरो ओ जाबायदि मोसायो बेफोरखौ आरो मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जायो आं बेखौ मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायनानै होजागौमोन
खेर मोसानायाव ओ जोङो
उम
दौदिनि मोसानाया मोनसे नखरबा मोनसे न'खरनिफ्राय ओ मोनसे समाव जोंनि बे